हेल'।
अ हेल' नोंथां
हेल'
औ हेल'।
औ औ
खोनादों नोंथां?
औ
औ।
नोंथाङा फ्रि दङ ना?
ओ दङ नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रि दङ'ब्ला बर'फोरनि ओ एम्फौ फिसिनायनि बागै सावरायजागोन नामा?
अ जागोन नोंथां जागोन।
औ औ नोंथाङा होमबा एम्फौ फिसिनायनि बागै आंनो एसे फोरमायना होलाय
अ जोंहा एम्फौ फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बिदिनो गिबियावहाय एम्फौ फिथोबखौहाय माला सुनानै माने आलायना दोनो आरोना? बेवहाय सिखिरि ओंखारजास मालागै सिखिरि ओंखारनायनि उनावहाय ओ जेनेबा बिदै दैखांबा सिखिरिया बिदै दैखांबा बे बिदैफोरखौहाय बोखा बोखा मोनसे मोजां खाखोर बा। ओ हिस्रियाव खाथुमनानै दोनो आरो। खाथुमनानै दोननायावहाय बिनि हिस्रिनि गुदुंजों बा खाखोरनि गुदुंजोंहाय बेयो ओ इदिनो सप्तासे बा बिनि सिगाङावबो माने गफायो आरो बिदैया।
बिदै गफायनायनि उनाव एम एम्फौ जेब्ला एम्फौ लाथाया फिसा फिसा ओंखारो अब्ला बेखौहाय उदाङै बे खौ सान्द्रिबा संग्रायावहाय मोनसे बेखौ उदाङै दोननाय जायो आरोना ओमफाय थिग बिदिनो ओ एम्फौआ जेब्ला गोरलै अब्ला बेनो आदारखौबो जेनेबा बिनि आदाराथ' मेनलि गाहायै
इन्दि बिलाइयानो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बे इन्दि बिलाइखौ इन्दि बिलाइ गोरलैखौहाय एम्फौ गोरलैयावहाय खानानै होयो आरो ओमफ्रायो जेनेबा एम्फौ एम्फौनि हिसाबै बैफोर बिलाइफोरखौ होनाय जायो आरो। जेरैहाय जेनेबा एम्फौ गोरलैबा गोरलै बिलाइ एसे देरबा एसे देरहांनाय बिलाइ। बेबायदिनो राथारब्लाथाय बै गोरा बिलाइफोरखौ इन्दि बिलाइफोरखौ होनाय जायो आरो।
बेबायदिनो माने जों लाथा एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरो बिदिनो एम्फौ लाथा एम्फौनि ओ जाग्रा हिसाबै जोङो खारं खान्दाय बिलाइ बा मा होनो बेखौ।
नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे फोरमायना होदो हा हा
बि
मोजां खोनायाखै नोंथांखौ।
हेलौ खोनायाखै नोंथां।
औ औ दे दायो खोनाबाय।
औ गाम्बारि बिलाइखौबो होनाय जायो होनदों।
अ गाम्बारि बिलाइ बेनिफ्राय थासुमलिनि बिलाइ खोनादों ना? बेनिफ्राय थासुमलिनि बिलाइखौबो होनाय जायो।
औ।
औ बेनिफ्राय एम्फौआ ओ जेब्ला
हेल' खोनादो नोंथां।
खोनागासिनो नोंथां औ नों खोनादों नोंथाङा खोनादों ना।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ जेब्ला एम्फौआ ओ गोमोन जायो बेयो बेखौहाय फिथोब थोबनो थाखाय जोङो बेनो मोखोना बिलाइ बा बिदिनो माबायावहाय एक्सट्रायै बेखौ दान्दानिफ्राय बोखारनानै माने मोननाय एम्फौखौ गोमोन जानाय लाथा एम्बखौ माने एक्सट्रायै बोखाना दोननाय जायो आरो
औ औ।
बिदिनो मोखोना बिलाइफोरावहाय थफ्ला थफ्ला माबानानै दोननाय जायो। बिनि उनावहाय जेनेबा ओ मोन मोनखांनायनि उनावहाय बियो ओ फिथोब थोबो आरोना बे फिथोब थोबनायनि उनावहाय बेनिफ्राय जेनेबा जोङो फिथोबनिफ्राय खुन्दुंफोरबो दिहुनो होननानै जों मिथिनाय जों नुनो मोनदों दा बे खुन्दुं दिहुननायनि खान्थिखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होब्ला मोजां जागौमोन।
फिथखौथ' थोननाय जायोना सानफा बा सानब्रै बिदिबो
नोंथांनि साउन्डआ मोजाङै फैयाखै।
हेलौ खोनायाखै नामा हेलौ अ बेनिफ्राय माने बेखौ ओ फिथोबखौथ' थोबहोबायना थोबहोनायनि उनाव माने सानबा बा सानब्रैनि उनाव बेखौ माने एम्फौखौ दिहुननानै लानाय जायो एम्फौखौ दिहुननानै लाखांनायनि उनाव माने बेखौ फिथोबखौ रुनाय जायो आरोना बेनि उनाव हरसे दोननाय जायो हरसे हरसेनि उनावहाय माने ओ फिथोबखौ दा मा होनो थावख्रि लुनाय जायो आरो आखाइजों मोनसे मोनसे दिहुननानै बेनि उनाव माने ओ थाव थावख्रि लुखांनायनि उनाव खुन्दुंखौ थुननाय जायो थुननाय जाखांनायनि उनाव माने सान्दुं होनाय जायो आरो सान्दुं होनानै ओ हिखौ सोंनाय जायो सोंनायनि उनाव माने दानाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां।
बे जि थौ माने ओ जेनेबा गोबां दामनि नुनो मोनो जेनेबा आथिखाल आथिखालाव गोबां खम जाबोनायखौ नुनो मोनो आरोना गोदोथ' माने गावनो दानानै गावनो गानोमोन आथिखालाव माने बायनानै गाननाय खौसो नुनो मोनो आरो ना जेनेबा बुंनो थाङोब्ला गोबां बांसिन मानसियानो माने बायनो बायनो हाया दामाबो गोबां जायो नालाय
औ औ।
गोदोथ' गावनो दानानै लायोमोन। उनाव बे जिफोरखौ जेनेबा गावनो गोसोबादि आगर होनानै दानानै लायो आथिखालावथ' बेखौ इन्दिनिफ्रायनो जेनेबा बे खुन्दुंनिफ्रायनो दख'ना दानाय जायो आर'नाइ दानाय जायो जेनेबा सला बायदि दानायखौ नुनो मोनो आरोना। बेखौ फालांगि हिसाबैबो लानानै माने न'खर सलायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ
औ बेनिफ्राय ओ नोंथांमोनथिं माने ओ एम्फौ फिसिनाय खान्थिया माने आथिखालावबो दङ नामा?
ओ नोंथां जोङो दा माने आथिखालावहाय जों जिहेथु ओ बिलाइनि गोनांथिया माने बिलाइआ इन्दि बिलाइफोरा इन्दि बिफांफोरखौ जोबोद खम नुबोनो मोनबाय।
औ औ
जिहेथु आथिखालावहाय ओ गोबां मानसिफोरा जेनेबा न'-बां लुनानै थाफैनायावहाय बेफोर बिफांफोरखौ दानस्रांनाय जाबाय बेफोरनि बेफोरखौ साननानै माने आथिखालावहाय एम्फौ फिसिनायाबो जोबोद माने खम जाबोनो हमनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां मानो होनब्ला आरो एम्फौ फिसिनो थाङोब्ला जोबोद खस्थ' दङ जिहेथु जोंङो बिलाइ नागिरनांगोन जों जायगायावथ' मोनजोबखाया आरो जेनेबा बेफोर एम्फौनो जोंङो साम फ्रामबो होनाय जायो थ' सानफ्रामबोनि आदारनि थाखाय जोंङो जाय एम्फौ लाग्रा बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरोना गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव बेफोरखौ ओ नागिरनो थांनाय जायो ओ जिहेथु बेनिखायनो माने ओ गोबां सुबुंफोरानो माने आजिखा आथिखालाव माने फिसिला आरो
औ औ
नाथाय बुंनो थाङोब्ला बेयाव ओ रांखान्थिनि बेलायावहाय जोबोद माने रांबो दङ खामायनोबो हायो जुदि खस्थ'खौ बायाब्ला खस्थ' खस्थ'ब्लाबो खस्थ'फोर सानालासे जुदि ओ एम्फौखौ फिसिनो होनोब्ला जोंहा एम्फौनि दामाथ' ब्रैजौ बाजौ नङा होनोमब्ला नोंथां
औ औ नं
आरो एम्फौनिख्रुइ एम लाथा एम्फौनिख्रुइ जोंहा ओ फिथोबनि दामखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जोंङो सेजौ बा बिनिख्रुइबो गोजौसिनावहाय जोंङो
अम
सरि सेेरोजा औ जोंङो फिथोबनि दामखौहाय से रोजा बा बिनिख्रुइ ओ बो बांसिनाव जोंङो नुनो मोनो आरो।
औ औ बेनिफ्राय माने ओ फिथोबनिख्रुइ आरो माने जिया बांसिन दाम जायो आरोना जायनि थाखाय माने गासैबो आं दानि बुंनाय बायदि बायनो हाया होननानै
औ नंगौ नोंथां बे बेलायाव बुंनो थाङोब्ला माने जोङो एम्फौनि एम्फौ फिसिनायनि फरिमाना खम जोबोद खम नङा होमबा जोङो मोननो थाङा बेनिखायनो ओ बे नोजोरजों नायोब्ला जोङो बेखौ ओ दाम गोसा होनना बुङोब्लाबो जोङो गनायना लानांगोन आरो। मानो होनबा गासैबो जायगायावनो गासैबो सुबुंफोरा फिसिया आरो फिसियोब्लाबो जोबोद माने खम बिबांनि मोननो थाङो। बिनि जाहोनावनो जानो हागौ इन्दिनि सिया बेसेन गोसा जायो दा नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि जेनेबा इन्दिनिफ्राय दिहुननाय सिफोरखौ मोननो हायोना नोंथां।
ओहो जोंनिथिं माने बेबायदि खान्थिया गैलानोखा गोदोथ' माने बिलाइ बेफोरखौ माने जेराव मेराव मोनला बायोमोन नालाय बेनिखाय माने ओ फिसिनाय जायोमोन आरोना आथिखालाव माने बेफोरबायदि फिसिनाया गोबां खम जाबाय आरो फिसियो बाबो माने जेनेबा जोंना बेफोरबायदि जिखौ दायाखनो बुंजायो मानोना बे फिथोबखौ फिथोब खौ माने ओ गुबुनावसो फानहरनाय जायो आरो ना। जायनि थाखाय माने फानहरनाय बा फानहैनाय फानहैनायबो जायोना बेनि थाखाय माने गोबां दामफोरखौनो खमबो मोनो। बिनि थाखाय माने ओ खस्थ'आ बारा फैसाफोरा खम मोनो होननानै माने फिनायानो जाला आरो ना जोंनि गामियाव। हेल' नोंथां आरो नोंथाङा एम्फौ फिसिनायनि बागै माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा आंनाव सोंजागोन।
ओ बिदिब्ला समाव जोंना नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय औ बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बेखिनि गोन ओ ए इनफरमेसनखौ मोननानै।
औ दे।